औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो नोंथाङा हेलौ
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
अ आं ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं दायो
अब्ला जोंहा दिनै सावरायनो गोनां आयदाखौ ओंख्रिनि सायाव लानोसै
औ जागोन दे नोंथां रायज्लाय जागोन
नोंथाङा मिथिखायो ओ साम'जों संनाय ओंख्रिया बर'फोरनि मख'जाथाव ओंख्रि
औ
अब्ला नोंथांमोनथिं ओ साम'जों संनाय ओंख्रिखौ माबादि आयदाजों संनाय एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां जोंनाथ' स ओ साम साम औ औ खोनादों नोंथां जो नाथ' साम' ओंख्रिखौ बांस सिनानो सबायजोंसो जानाय जायो नालाय नोंथां ओ जा जा जा साम'जों सबाय ओंख्रिखौ जागो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बेयो सम साम'जों सबाइ ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव ओंख्रि होननांसिगोन
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों ना नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ
औ औ खोनादों
औ माने ओ खायसे खायसे ओनसोलफोराव ओ सबबायजों साम' ओंख्रिफोरखौ जा आलादा आलादायै संनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि माबायदि जेनेबा साम'जों सबाइ ओ ओंख्रिखौ संनाय
फोरमायलांनोसै
औ औ
औ माने जाहा साम'जों सबाइ ओंख्रिखौ संनो थाखाय फासावनो जाहा सा म'जों साम'जों
जाहा फासटाआवनो ओ दंग' एबा जाहा दंग' ओ माने दैमा बा फोथारफोरनिफ्राय मोन मोननाय जायो
माने सामुखौ जा सामुखौ जाहा दैमा बा दुब्लिफोरनिफ्राय जा जायगायाव जाहा साम'खौ मोननो हायो बिनिफ्राय जोङो साम'खौ फासटावनो खन्नानै लाबोग्रोयो खननानै खननानै लाबोनायनि उनाव जाहा साम'खौ मैलाफोरा जाहाथे आरो बेनि थाखाय माने सोमनानै दोनो आरो ओ ओ सानसे बा साननैनि थाखाय साननै माने साननै सोमा सानसेनि थाखायज सोमनानै दोननाय जायो
औ
बिनि उनाव साम'खौहाय ओम जानो थाखाय फार्स्टआवनो जाहा दाखोनखौ बिनि दाखोनखौहाय सायनानै लाग्रोयो बिनि उनाव सायनानै दाखोनफोरखौ जेब्ला सायखांजोबो अब्ला जाहा खिथुफोरखौ दानो आरो माने साम' गोलावबाथाय एसे बुरजा बुरजायै दानो आरो साम' गुसुंबाथाय एसे खम खमै दानो आरो माने साम' गोलावा बिराद गोलाव गोलाव जायो नालाय बेनिखायनो एसे बुरजायै जोङो दाननो गोनां जायो
औ
बेनि उनाव जा दाखोनफोरखौ दानख्लांजोबब्ला ओ दाखोनफोरखौ दानखांजोबबाथाय जा दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बिनि मैलाफोरा गगारलांजोबो, बिसोर हाब्रु जायो नालाय बेनिखायनो हाब्रुफोरा गन हाब्रुफोरा माने खारो बेनि थाखाय जोहा सोमना दोननाय जायो। दसे समनि थाखाय बेनि उनाव सोमना दोनखांनायनि उनाव ओ माबाजोंहाय ओ ओम जा साम'खौ हुनो थाखाय लायो आरो साम'खौ हुनो थाखाय जा
औ
ओ जिस्रि जा पलिस्टारनि जा जि एबा म'नाफोर खो म'नाफोराव जा सोनानै ओम जे गोरा जायगा जेनेबा खामफ्लाय बा बेबायदिनो अन्थाइफोराव जा हुयो आरो। जाथे मोजाङै फैयो बेनि सानि जा गोसोम गोसोम ओ दाखोनफोराखौ। बांद्राय साफायै नङाब्लाबो एसे एसे एनै खारो साफा जायो बेनि थाखाय जा हुनानै लायो। बेनि उनाव जेब्ला साम'खौ एसे दै होयै होयै माने जा इसेबां मैलाफोरा खारगोन। बेसेबां जाहा फुनानै लायो। फथ लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ। दसे सम दोनथ'यो आरो सुनानै जों साफा खालामनानै लानानै दोनो बेनि उनाव ओ जोंहा सामुखौ बांसिन सबायजों।
आ
खारै बा फानलौ संख्रि जोंहा जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ जाहा होनानै लाग्रोयो।
बिनि उनाव होखांनानै ओ होखांनानै होखांनानै जाहा गोदौनो थाखाय दोनो फारसेथिं। जोंहा साम'खौ एसे थाव होनानैहाय एवनानै लायो आरो एवफ्रामनानै लायो। जेब्लाबो जानायाव गोसो जायो बेखायनो एसे खमै एवो बेनि उनाव। जा सबायखौ रुनानै लानाय सबायखौहाय ओ बे साम'। ओ साम' एवफ्रामनायाव जाहा होयो आरो।
औ।
औ बेनि उनाव होनानै। मोननो थाखाय दोनो अरदाबावहाय अरदाबावहाय गोबाव समनि थाखाय मोननो थाखाय। दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला। संख्रि बानलुफोरा खारैफोरा मोजाङै नाङो अब्ला ज' जायो आरो नोंथां।
औ।
औ।
अ नोंथाङाथ' ओ दा बुंदों। साम'नि सोमोन्दै साम'या मोनबेसे रोखोमनि थायो? आरो बैफोरखौलाय माबादि माबादि संनाय जायो? माबादि माबादि। हेलौ।
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
साम'याथ' जाबनि दङ जोंहा साम' गुसुं साम' गोलाव माने दाब्ला ओ बेबायदिनो। दाब्लाफोराबो गिदिर आरो साम' लादायबो थायो जा साम' आदायखौ जा। फुख्रिफोराव मोननाय जायो। ओ साम' साम' गोलाव साम' गोलावखौथ' जाबाथाय न'आव मोनो। साम' गुसंफोरखौ दं बिनो साम' दाब्ला जों दैमाफोराव मोनो। आरो साम' गिदिर गिदिरफोरखौबो बेबायदिनो मोननाय जायो आरो। साम' साम' साम'। जाहा साम'खौ गोबां माने साम' जाहा सबाय बा आलदा आलदा मैगंफोरजों जानायजों लोगोसे जा एवनानैबो जानो हायो। माने साम'खौहाय जों एवनो एवनानै जानो थाखाय फार्स्टयावनो जाहा रुग्रोनानै लानाय जायो। रूगोर रू रुगोरनानै लानायनि उनाव दाखोनखौ गारो आरो दाखोनखौ गारनानै बिनि उनाव ओ मोजाङै दाखोनखौ गार खांना दाखोनखौ गाननानै रुनायनिफ्राय एरख'नानै मोजाङै सायनानै लाग्रोयो।
औ
बेनि उनाव सायनानै लानानै दा मोजाङै साफाय सुनाय जायो। बिनि उनाव जोंहा खौहाय टमेट' बा बिलाहि बेजों नङाब्ला बेबायदिनो ओरैनो गोजाबो एवनाय जायो माने टमेट'जों होबाथाय। टमेट'जों एवथाय एसे गोरा गोरायै मोजां जायो आरो जानो थाखाय
औ
बेनिखायनो जों एवनानैबो जायो आरो साम' लादायफोरखौबो जों बेबायदिनो रुनानै एवनानै जायो।
औ
औ दा आंथ' आंल' बुंबाय थाब्लाबो जाया नोंथांनि थिंसोलाय सबाय ओंख्रिखौ बुंलांलाय
औ नोंथाङा जाबादि बुंलांबाय जोंनिथिंबो बेबादिनो संनाय जायो। फोथार एबा दैमानिफ्राय साम'खौ लाबोनानै हरसे सोमनानै दोननाय जायो। अखानायै बिनि दाखोनखौ गारनानै खिथुखौ दानना लानो। ओमफ्रायो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेयाव थानाय लेथ्रा फिसाफोरा गगारो। बेनि उनाव बेखौ साफा हुनै लायो सुनानै बेनि नि उनाव सबायखौ एसे खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
बेनि उनाव सबायखौ रुनानै लायो। ओमफ्राय साम'खौ एसे फ्राइ खालामनानै लायो। बेनि उनाव रुनानै लानाय सबायाव साम'खौ होयो। होनानै खारै संख्रै हालदैफोरखौ होनाय जायो।
औ
ओमफ्राय बेखौ उनाव खारैफोरा मोजां नांगोना नाङाखै बेखौ सानायनानै लानाय जायो। औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो साम'खौ एरख'नानै जानाय जायो।
औ
दिहुननानै
औ
नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो साम'खौ रुग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव बेखौ दिहुनो दिहुननानै साफा खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनाव बेखौ फ्राइ खालामो बे फ्राइ खालामनाय सामुआव माबा मोनसे गोखै जेरै बिलाहि एबा मैस्थ बेबायदि गोखैजों जानाय जायो
औ
बेबायदिनो साम'खौ जानाय जायो औ
माबायदि जानाय जायो
हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथाङा